औ औ खोनादों
ओ आं माने ओ जेनेबा जों उन्दै समाव उन्दै समनि फ्राय आरो जेनबा माबायदि खेला गेलेबोदोंमोन आरो दानि उन्दै गथ'फोरा माबायदि खेला गेलेयो बेफोरनि सोमोन्दै नो सावरायनो होननानै नोंनो माने खल बुनाय जा दों आरोना आं।
औ सावरायजागोन।
औ माने जोंथ' आगोलाव उन्दै समाव माने अनेक बेलेग बेलेग रोखोमनि खेला गेलेबोदों नङा होमबा जोङो
औ
औ बेफोर खेला औ बेफोर खेलाफोराथ' जेनबा बेलेग बेलेग आरो जेनेबा जों मालाबा ओ थाखोमालायनाय गेलेयो मालाबा गर खेला गेलेयो बिदिनो अनेक रोखो खोमनि आरोना जेनबा जोंथ' आरो अन्थाइ लानानै जेनेबा अन्थाइजोंबो जों गेलेयोमोन। अन्थाइ गरबा लानानै बेफोरबायदिबो खेला गेलेयो। आरो मालाबा जोङो ओरै सानै जिरायलायनानै ओ आथिं बिदि जाबखो जाबखो गोजौनि गोजौ थिखि लानानै बार लाइयोमोना।
नंगौ
बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेयोमोन आरोना जोङो।
औ जोंबो गेलेयोमोन जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेयोमोन
आगगोलाव आरोना
औ गो गोदोनि समाव खारनाय बारनाय होसोलायनाय गेलेनाय आरो बेफोरखौ जोङो लांदां फोथाराव बा दुब्लि बारियाव जोङो गेलेनाय जायोमोन थाखोमालायनायफोरखौ हाग्रा जग्रब जग्रब थाब - थाखोमा जों गेलेयोमोन बेनिफ्राय मेगन खाथेलायनानै जोङो खाफाल गावलायनाय बेफोरबायदि गेलेयोमोन जोङो
औ आरो बै थाखोमालायनायाथ जों मेन मायाव गेलेयोमबा जिगाब माने जिगाब बारियाव आरोना सिङावहाय औ आरो दैमाफोराव जोङो दुगैनानैबो बायदि रोखोम खेला गेलेयोमोन
औ
अन्थाइ दोनखुमालाय
अन्थाइ दोनखोमालाय औ औ आमोल दिमोल गेलेनाय सानस्रिनाय बादायलायनाय बेफोरबादि गेलेनाय जायोमोन
आरो जोंनि माने मोनसे बिराद ओ मोजां खेला होननानै बुंजागोन आरो बियो दा खिन्थु आथिखालाव बारा बे खौ नुनो थांला बेनो जाबाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङा होमबा औ
औ
ओंखाम ओंख्रै गेलेयोमोनना बै समाव जोंङो
औ नारेंखलनि बे थख'खौ लानानै जोंङो हा हाद्रि बारियाव हाद्रि हाखौ खुरखनानै जोंङो मोनफा मोनफा ना मोनो फा मोनफा जोंङो ओ फिथा हमनाय गेलेयोमोन बे फिथा हमनायजों लोगोसे ओंखाम ओं ख्रै बायदिसिना अन्थाइखौनो उगदाब बानायलायनानै ओ नारेंखल थख'फोरखौ ओ थौ साराय बायदिसिना बानायनानै औवा गन खाथिफोरखौनो जोंङो मा होनो ओंख्रै एरनाय बे बायदिसिना मैगंफोरखौ मैगं गोथांफोर खौ जों हाग्रा बंग्राखौनो मैगं गोथां बानायलायनानै जोंङो गेलेयोमोन आरो जायखि जाया गोथां बिलाइ एसे गुवार गुवारखौनो जोंङो फैसाबो बानायोमोन ओंखाम ओंख्रि गेलेनायाव आरो बेयावनो जोंङो न'बो बानायोमोन दिंखिया बिलाइफोरखौ जोङो खानानै बेरा दुमथेलायनाय बेफोरबादि औ दखानबो होलायोमोन।
दखानावनो बे गोथां बिलाइफोर खौ फैसा खालामनाय जायोमोन।
औ औ बायनाय फाननाय बिदि सोलियोमोन आरोना। माने उन्दैनि बेनिखायनो जोङो सोलोंबोखानाय जाहै
सोलोंबोखानाय जादों औ बेनिफ्राय मोनफा मोनफा जे ओंखाम ओंख्रै गेलेनायनिफ्राय जोङो मोनसे न'खरखौ माबोरै सालायनांगौ बा मोनसे न'खरखौ जों माबोरै दानांगौ आरो बे न'खराव मा मा खालामनाय जायो। मा मा खामानि खामानि मावनाय जायो। ओंखाम ओंख्रि लानायनि ओ संनायनिफ्राय जानायनिफ्राय थांलाइ फैलाय आलासि खुरमा जालायनाय बेफोर खान्थिफोरखौ जोङो ओन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोनाय जोङो मोनबोदों। आरो सोलोंबोदोंबो। दा बेनिखायनो जोङो दे आलासि सिबिनाय न' न'खर खुंनायफोरखौ जोङो गाव गावनो एसेब्लाबो हायो।
औ रोंखाबोबाय नालाय जों उन्दै समनिफ्रायनो औ। आरो सोमोन्दो लानायावबो जों माने सोरबा बिमा जायो बिफा जायो बिदा फंबाय बेफोरबायदि जाखायोमोन ना मोन-माने ओं। न'खर माने न'खराव जा दं गासिबो थाखायोमोन आरो।
बेनिफ्राय आरो हाबा होलायनाय गंसे न'खरनिफ्राय बै गंसे न'खराव हाब हाबा होलायनानै हिनजाव गोदान दोनलांलायनाय बेफोर
औ
गेलेयोमोन जोङो बेफोरबादियै। दा बेनिफ्रायनो जे बे ओंखाम ओंख्रै खेला गेलेनायनिफ्रायनो जोङो जे गंसे न'खरखौ माबोरै दायो बेनिफ्राय गंसे न'खरजों गुबुन मोनसे बे न'खरजों माबायदि सोमोन्दो जायो आरो बेनि लोगोसे जों जों गामियाव समाजाव माबादि गोरोबनानै थायो जे बय बयखौबो जोंओ सोमोनदो लायै लायै माबादी राइलाइडो़ जों से खेलानिफ्राइनो मिथिबोदों नङा ओमबा बेनि थाखाइनो जोंनि दा जों मिथिनायाव जे समाजजों गोरोबनायखौ। जोबनायाव जोंनो थाखाय गोरलै जानानै फैदों होननानै आं सानो।
उम नाथाय आथिखालाव बेफोर खेलाखौ खौ नुनो मोनलााना दानिया आरो गथ'फोरा बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेला औ दानिया आरो गथ' गथ'फोरा माने न'निफ्रायनो ओंखारनो नागिरा। बांसिन मबाइलफोरजोंनो माने टाइम पास। खालामो आरो बिसोर बे गथ' माखाफ्रा औ।
बेफोर खेलाफोरखौ बावलांबाय जे मा खेला बेफोरखौ माने मुङानो थाहैनाय नंला बायदिसो मोनदों आङो।
औ उननि समावथ' आरो
औ
जेनेबा दाथ' जों गोसोआव दङ जों
औ खिथानो हायो औ हायो औ।
नाथाय उननि समाव आरो बे
औ सोर खिथाबावगोन आरो औ गेलेला- नो।
औ खेलायाथ' बिराद मोजां मोजां दंमोन जों
मोजां मोजां दंमोन ओं बावबावबाय।
माबा माबि बिदिनो आरो जों बबा फिफांफोरावबो गाखोनानै गेलेयोमोन।
औ गाखोनाय गेलेयोमोन आजिखालि। अ आथिखालाव बे फिफां गाखोनानै गेलेनायखौनो जोङो नुनो थांलिया।
ओहो
जों बुहुत हिनजाव औ हिनजावसाफोर- बाबो जोबोर गोजौ गोजौ बिफांफोरखौनो गाखोनो हायोमोन सिगां समाव। मानो होनबा हुदा खालामोन जे सान फ्रामबो गेलेदाव गेलेदाव बिफां गा खोनाय खालामदाव खालामदाव नो गाखोनो हानाय बेबायदि जायोमोन नाथाय आथिखालावथ' जोङो गथ'साफोरखौ औ। फिथाइफोरबो खानानै जानो बे जि नाजानाय हुदा। बे सानसे साननै गा खोदाव गाखोदाव जोंनो हानाय जादोंमोन आरो जों जानो लुबैनाय फिथाइफोरखौ जोंनो गाखो गाखो जोङो मोनजायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनला। औ गाखोनो हायोमोन।
आथिखालावथ' नुमारला बिदिखौ माने बिमा फिफायाबो हगाराना दानिया गथ'फोरखौहाय दानिया माने दानिया खेलाखौ गेलेयो गेलेनाया खिन्थु माने जायफोरा खेला गेलेगिरि जानो हागोन इयुनावबो जेनेबा फुटबल क्रिकेट, भलिबल बेफोरखौ माने जायफोरा साफा सानैया मोजां गेलेखायो बिसोरखौल' माने नागारो आरोना। जेनबा बिसोर इउनावबो मोजां
जे औ सादारन गथ'साफोरखौ आगारनाय जोङो नुनो मोनला बांसि नानो जे जों दा नायोब्ला नुयो जे जोंनि फोथार दुब्लिफोरखौ जोङो सिं स्र' लांदांसो नुयो जे रावबो बेयाव जोलुर गेलेया रावबो बेयाव खाबादि गेलेया रावबो बेयाव खारनाय गेलेया जों बेफोरबायदिसो नुसै।
मोनसे समावथ' जों थानाय समावथ' बुहुत माने माने मा होनो इदि गेलेग्रा फोथारानो माने फरटिक जाजोबोमोन आरोना। बेहाय अनेक रोखोमनि मानसिफ्रा गेलेयोमोन गेदेरा गेदेर उन्दैयाव उन्दै सेंग्रा सिख्लाया आलदा बा गथ' हिनजाव हौवाया आलादा बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि खेला गेलेयोमोन ना बै स माव।
दा गोबां रोखोमनि सोलायबोबाय बे मुगानि सोलायबोनाय बा गोनोखोनि दावगानायनि सायाव होननांगोन बेफोर खौ ना गोनोखोनि जे आखाइयाव आखायावनो आजिखालि गेलेनायफोरा थाबाय।
औ।
औ जायनि थाखाय ओं जोंनि मे गनाव जों सोलायनायखौ नुगासिनो दङ आरो इयुनावबो नुलांबाय थागोन होननानै आं सानो।
औ। माने दानिया ग माने गोदोनि जों गेलेनायखौ माने लेथ्रा बेफोरबायदि सानो आरोना।
औ हाद्रि हुद्रि गेलेनाय बेफोरबायदि सानसै। नाथाय गोदोनि खेलाफोरनि गेजेराव मोनफा मोन फा गियानसो दङमोन मोनफा मोनफा समाजनि गियान होनाय बेफोरसो दंमोन जे बेफोरखौ आथिखालनि बिमा बिफाफोरा जे मोजाङै नोजोर होनानै नाया जायनि थाखाय गोदोनि खेलाफोरखौ गेलेया गेले होआ बेबायदि।
माने खिन्थु माने देहाफोराबो बै सम बाव जों गेलेनाय सम मावथ' जोंनिया देहाफ्राबो मोजां जायोमोन आरो स्ट्रं जायोमोन। बेबायदि
मानो होमबा खेला गेलेनायानो जो औ खेला गेलेनायनि ओंथियानो जादों गाव गावनि देहाखौ जे मोजाङै लाखिनाय। थागद बा गोहो गोरा बेबायदि बेबायदि लाखिनाय खेलानि खेला गेलेनायनि ओंथियानो बेनो नाथाय बेफोरखौनो आजि खालि बा आथिखालाव बुजिनो रोंलिया जायनि थाखाय माखासे गोदोनि खेला फोरा जे गोमालांनो हमनायखौ जोङो नुनो मोनसै।
गोमालांबाय
औ गोमालांबाय गोबां
बिदिनो साफा सानैआ गेलेयो जेनेबा गामि भिथोराफोरावहाय।
औ।
खिन्थु गोबाङानो माने गेलेलिआ आरोना।
औ नोगोर ओनसोलफ्राव थानाय गथ'साफोराथ' बांसिनानो गेलेला मानो होनबा नोगोरफ्राव फोथार दुब्लि लांदां जायगा बिसोरो नागिरनानै मोना जायनि थाखाय बिसोरो गोबां फोथाराव गेलेनाय खेला दुब्लियाव खेलेनाय गेलेनाय खेलाफोरखौ बिसोर गेलेनो खाबु मोना।
दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
दे नोंथां।